हेलौ
खोनादों खोनादों
औ दे होमबा जोंहा दिनै आबहावानि सोमोन्दै सावरायनोसै ना नोंथां।
अ उम उम
दाथ' औ नोंथाङाबोथ' मिथिखायो आबहावा होनना बुङोबा मा बुङो आं इसे बाथ्राखौ जागायजेन ग्रोनोसै नोंथां ने जाहाथे नोंथाङाबो बुंनो सुबिदा मोनो। दाथ' आबहावा होनना बुङोब्ला जों सोरनि थानाय जिउ गोनां जिउ गैयि मुवा बेसर गासैखौ लनि आबहावा।
उम नोंगौ
जों सुबुं माहारिया एबा जिखिनि हां लानो हानाय जिब जुनारफोर दङ गासिबो जोङो आबहावाजों थोंजोङै नङाब्लाबो खेंस्लायै जोङो सोनारनानै दङ आफहादफ्रासो जोङो जिब जुनार सुबुं माहारियाबो दङ दा जोंनि मावनांगौ बिबाना जाहैबाय आबहावाखौ जोङो माबोरैहाय फोथां लाखिनो हागोन एबा आबहावाखौ जों माबोरै गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बेनो जोंनि गुबै मावनांगौ खामानि। दा नोंथाङाबो नुबोदों जोंनि समाव आबहावाया जेरैबायदि गुबुंले जाबोबाय दङ। जों जेरै गारि मथरफोर लानानै कल कारखानाफोर बानायनाय बायदि रोखोमनि थाखाय दिनै आबहावाया खेंस्लालियैबाबो गुबुंले जाबाय दङ जायनि थाखाय दिनै जाय जोंनियाव बायदि रोखोमनि बेराम आजारफोर जायो जेरै हां लानायाव जों उसुबिदा मोनो दा बेखौ जोङो रैखा खालामनांगौब्ला आंनि बायदिब्ला आरो नोंथां जे जेरै जों गारि मथर बाहायो बे गारि मथरा थ' जोंनि सानफ्रोमबो थांना थानायनि थाखाय मोनसे मदद गोनां खामानि नंगौ। खिन्थु जोङो जायफोरबायदि जानथायाव थाबायना थांनो हायो बेयावबो जों जुदि गारि बाहायोब्ला जों हमनानै ला बा किल'मिटारसिम जों दावबायनो नांगौ बेयावबो जों जुदि गारि मथर बाहायोब्ला जोंहा बेवहाय मिथिंगाया माखासे माने खहा जायो। बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा गारियाव जोङो बाहायनाय। थावाबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो। दा बेवहाय जों गारि बाहायनायनि सोलायहाय औ नोंथां जोङो थाबायोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो मोजां फारसेथिं आरो मिथिंगाया खहा जानाय नोङा। फारसेथिं जों जेरै कल जेरै इन्डास्ट्रिफोर लुदों। बेवहाय निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेथ' जोंनि आबहावाखौ जेरैबायदि गुबुंले खालामो। दा आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे माबायदि मावबावनो हागोन जेनेबा माबोरै खालामब्ला जोंनि आबहावाखौ जों गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन एसे बुंनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन।
दा नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै माखासे बुंलांबाय थारैनो सैथो नोंगौ। दा नोंथाङा सोंदों आंनावहाय आबहावाखौ जोङो माबोरैहाय संरैखाथि खालामनो हागोन बा जोङो गोग्गो आबहावा महरै जोङो लाखिनो हागोन।
औ औ।
नंगौ नोंथां जोंङोथ' मा बुहुम नांङैनो मिथिंगायारि सम्फद बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि दाउसिन दाउलाजों बेफोरखौनो लानानै मा आबहावा जायो मोनसे। दा जों जयैनो मा गावजों गाव मिलायनानै थानो रोंनांगोन। जेर'खम जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जोंङो दा दानफायगासिनो बिदि दानफायलायनो मोननाय नङा। जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोंङो अक्सिजेन मोनो। आरो मा जोंङो जेब्ला आबाद मावो अब्ला जों बिफां लाइफां थायोब्लासो नों अखा हायो। बा गोग्गो जोङो अक्सिजेन मोनो जों अक्सिजेन मोनाब्ला मा जोंनि हां लानायावहाय खहा जायो बा जों थांना थानायाव गोब्राब जायो जों बेखौ बुजिनांगोन नोंथां दा बेयो मोनसे आफहावा गेब्रेंनाय आरो बेनि अनगायै दङ जोंहा ओरैहाय ओ बांसिन गारि मथर सालायनाय ओरै कारखाना इन्डासट्रिफोर सालायनाय गारि मथरनिफ्राय गुनाय उखुन्दै। आरो आरो गरम आरो आरो बेराफारसे ओरै दङ इन्डासट्रिफोरनिफ्राय गबोनाय उखुन्दैफोर। दा बिसोरो मा आबहावाखौ गुबुले खालामो नोंथां माने बिसोरो बुमुखौनो गरम खालामनानै जों हां लानाय थांना थानायावहाय हां ख-खहा खालामो दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां गोदोनि दिनावथ' मोजांमोन नाथाय दानि बेलायावहाय आफहावाया एसे गुबुंले जानायखौ आं नुनो मोनदों। आरो बेराफारसेजों जों दैखौबो नांगौखिनि बाहाया जोङो दै खौबो जानला मेनला गोबांनि बारा बाहायो। थिग बे समावबो बेनि थाखायबो जोंनिया आबहावाया गेब्रेंदों नोंथां। दा जोङो बेखौ जोङो गोग्गो लाखिनांगौब्ला बेफोरखौ मावनांगौआ जोंनि सुबुं माहारिनि बिबान। दा जायखौ जों बिफां लानायाव बाहायो बिफां लाइफांनि दारै दा बेखौ जों गायनांगौ। दा हायोबा सानसेयावहाय जोङो बिफां लाइफां दानफायनाया खमैबो जौसे था बिफां फांसेल'बिफां गायनांगौला बिदिदोथ' जानाय नङा बिदि जायोब्ला मा जोंनि बुहुमा जोबख्रांलांगोन। जोंओंनि आबहावाया गेब्रेंगोन। बा जों आबहावा गेब्रेङोबा जों थानो सान्थि मोननाय नङा। दा जोङो थिग बेबायदिनो गारि मथरनि सोमोन्दै बुंनि आं गारिया मा गारिनिफ्राय गबोनाय ऐ उखुन्दैफोरा मा बिसोरो मानिफ्राय सोलियो गारिया इन्जिन दा बेयो डिजेलफोरखौ डिजेल पेट्रलखौ मानिफ्राय मारै बानायो होमबा बिदिनो गोथौ गोथौ बिदिनो जायगानिफ्राय हा सिंनिफ्राय जोङो गेसफोरनिफ्राय जोङो बख'नानै बानायनाय जायो। अब्ला मा बिसोर बिसोरो बेथ' मोनसे मेसि मिथिंगायारि सम्पद बा मिथिंगायारिनि मा मोनसे ओ सोरजि जानाय दा बेफोरखौ उम, दा बिनि बेफोरखौ जोङो बिदि बाहायबाय थायोबा जोंनि बुहुमा गरमजों जागोन गरम जानानै मा जोंङो। माखासे बिराद गाज्रि अबस्थायाव सानसे सुं बेलासो फैगोन आरोखि नोंथां अब्ला नोंथांनाव आं सोंनि आबहावाखौहाय आबहावाया गोदोनि समाव माबायदिमोन आरो दानि समाव माबायदि जाखो आरो नोंथांनि ओनसोलावहाय गारि मथरनि बागै बा आबहावा गेब्रेनायनि बागै माब्रै माब्रैहाय सोलिदों बा नों नोंथांनि नुनायाव माबायदि नोंथा फंनैसो खिथादो दे नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दा नोंथांनि सोंथिया जाहैबाय गोदोनि आरो दानि आबहावानि सोमोन्दै फारागथिया मा होनागोन बेनो नोंथां गोदोनि समावथ' नोंथां आ दानि बुंखाबाय जे आबहावाया गोग्गोमोन दा दानि समावहाय गुबुंले जाबाय दा नोंगौ गोदोनि समाव बेहाय गारि मथरा खम दंमोन गोदोनि समावहाय इन्डास्ट्रिफ्रा खम दंमोन गोदोनि समावहाय आबहावाखौ जों गुबुंले खम खालामोमोन खम खालामोन माने गोदोनि समाव गोनोखोआरिफोराबो खममोन नालाय गोदोनि मिथिंगाया थारैनो गोग्गोम आरो खिन्थु दानि समाव नायोब्ला जोंनिया ओरैबायदि जालांबाय जेरावहाय दा जोंनि गामियारि ओनसोलाव थिगैनो दङ जायफोर नोगोराव दङ एबा जायफोर दा भारताव एगजामपोल हिसाबै दिल्ली मुम्बाइनि बाथ्रा दा बिथांमोननि गरमा जेरैबायदि थाङो बोसोराव ब्रैजिनै ब्रैजिबालानि थाङो बेैसन दा बेबायदि जायोब्ला सुबुं माहारिया बोरै थांनानै थानो खिन्थु दासिमबो जायफोर हाजो ओनसोलाव दङ जायफोराव बिफां लाइफांनि बिबाङा बारा दानि खोथ बुंनाया जे जौ दानफायनानै फांसेल' बिफां गायोब्ला होननाया दा जायफोर ओनसोलाव हाजो जायफोर ओनसोलाव बिफां लाइफाङा बारा दङ बैफोरबायदि ओनसोलाव दासिमबो आबहावा गोग्गयैनो दङ दाबो बैफोर ओनसोलाव अखानि बिबाङा खमायाखै
उम उम
दा बेखायनो जोङो आबहावाखौ संरैखा खालामनोब्ला जोङो फांसे गोदो जों फरायनो मोनदों उन्दैयावनो नोंथां जे फांसे बिफां गायोब्ला दानफायोब्ला जों फांबा बिफां गायनांगोन होननानै जों बेखौ खालामनांगोन जे ओेरैजाय दा जोंनि मानसिफोरा बा जुनखौल' नोजोर होयो जोङो बा जुनाव गायबाय
उम
बिफां गायनायनि उनावहाय बा जुनाव बिफां गायनायनि उनाव अखानायैनो बोरमाया जालांबाय बेखौ जोंहा बाथा गैया दै होलिया सान्दुंखौ नुया बेरा होलिया दा बे बेबायदि जायो सानसे जोङो खैफोदाव गोल्लैखागोनानो जों साफ्रोमबोनि बिबाना बेनो जे आफाखौ जों रैखा खालामनांगोन नङाबाथ' जोङो आहावा गैयाबा जों गैयानो आहावा जों दानिया आं बुंनाया जायो जों खेंस्लायैबाबो जों सोनारा दं होननानै आसा जोङो जेब्लासिम सुबुं माहारिया बेखौ बुजिनाय नङा जे हौवाया जोंनि गोनांथार अब्लासिम जों बेबायदिनो सानफ्रोमबो दानफायनाय बहाबा खहा खालामनाय खामानिखौ जाबाय थागोन आरो गारि मथरखौबो जों खम बाहायनांगोन आरो दा फारसेथिं नैबे मोनसे जिनिसाबो आहावखौ गोबां गोहोम खोलैबायदोंं बेयो फाइभजि जायखौ बुङो नेटवर्क दा बिनि थाखाय जोङो गोदो जेजेलेंगे दाउखौथ' नोंथाङा मिथिगौ खोमा जायफोर गय'फोराव बाहा लायोमोन दा दाथ' बियो एसे खम जालांबाय नोंथां ने
ओम खम जालांबाय नु नुलाखौनो होनजायो बेखौ दा
बेनि जाहोनखौबो बिजिरसंनायाव मोननाया बेनो जाहैबाय जे फाइभजि नेटवर्कनि थाखाय होनना बुंदों
औ औ औ
आंबो आफ्राय इसे मिथिनो लुबैबावदों फाइभजि नेटवृकआ माबायदि ओरैनो आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय दं इसे मिथिगो नामा
आं मिथिनायावहाय नोंगौ नोंथां आबहावा बे फाइभजिनि सोमोन्दै आं फंनैसो खिन्थानि। दा फाइभजिखौ बुंनो थाङोब्ला मा मा जोङो माखासे नेटवार्कसफोरनि थाखाय जों बाहायनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ।
स्पिडसिन नि स्पिडसिन खालामनायनि सोमोन्दै आं बांद्राय मिथिया थेवबो आं जा मिथियो बेखौ होननोसै नोंथां। दा बिनि थाखाय जोङो ओरै माबा गिदिर गिदिर टावार गायोना टावार खुन्थिया? दा बेफोर बेफोरजों मा फाइभजिनि सिङाव मा हाबना दङ नोंथांं बेखौथ' बद्राय मिथिला। खिन्थु मा आं मिथिगौ बेफोरो मा माखासे बा बिदिनो आबहावाखौ गेब्रेंनायावहाय बिहोमा होदों नोंथां मानिे आबहावा गेब्रेंनायावहाय माने बि-बिसोरो माखासे खहा लाबोदों होननानै आं सानो बा आं मिथिगौ नोंथां। खिन्थु बेफोरखौ आंथ' इन्जिनियारबो नङा जाहैबाय जा मिथियो मानिे आङो बेखौ बुंबाय नोंथां। अब्ला नोंथाङा एसे मिथि
नोंथां दा बेनि बा बिनि जि रेडियास बिनि जि गोसारथि बे बिनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगाखौ गोहोम गोख्लैयो बेनि सोरगिदिं बिफां लाइफां दङब्ला दाउफोर दङब्ला मानसि जों मानसिया थ' हमदांनो हाया जे माबायदि जोंखौ बेयो देबाय दं खारन बेनि गोहोमबो गोग्लै सानसेयावनो जानानै फैया सम लायो से बोसोर नै बोसोर थाम बोसोर ब्रैजि बोसोर बि बिसोरनि उनाव बिनि उनावसो देहायाव बायदि रोखोमनि बेराम आजार जायो खिन्थु जों डाइरेक्ट नुनो मोननाया जाहैबाय दाउसिन दाउलाफोरा जि खहा जालांनाय माखासे दाउसिन दाउला गोमालांबाय दानि आं बुंनाया जेरै जेजेलिंगि दाउ आरो सांग्रेमा खौ जों मोनोमोन गोदोनि समाव दानि सांग्रेमाखौ जों नुनो मोनला दा बैफोर गोमानायनि जाहोना जाहैबाय आ दा बे फाइभ जिनियानो होमब्ला नोंथां जोंहाथ' समनिबो आंखाल ने?
औ औ नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां जों बेबायदिनो उननि समफोराव सम मोनोब्ला मोजां मोनसे आयदया लानानै जों सावरायफिननोसै नोंथां नोंथाङा आंनो स सम मोननो थाखाय साबायखर नोंथां।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां माखासे मानि ओ जेरै आबहावानि सायाव सावरायबाय नोंथाङा फोरमायलांबाय आं मिथियैखौ मिथिबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायख नोंथां अब्ला जों दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दे।
औ औ।